औ
अ खोनादोंना?
औ
हेलौ
औ खोनादों।
अ मा खालामदों?
आं माबा अर'सनो नागिरदोंमोन।
औ ओंखाम दंङ ओंख्रि संनि
उम ओरैनो नोंथांङा ओ दिनैसिम मा मा जायगायाव बेरायफेरखो ओरैनो‌ हुम खोनादोंना? अ ओरैनो नोंथांङा मा मा जायगायाव बेरायफेरखो होननो दिनैसिम?
खाथि खालायाव बेरायफेरबाय।
ओरैनो गोजानाव बेरायनो मोनफेराखै नामा ओरैनो।
उहुम
मा मा जायगायाव बेरायनोमोनफोरखो ओरैनो नोंथां? हेलोव
हेलोव हेलोव
खोनादों खोनादोंना?
औ
औ ओरैनो ओ मा मा जायगायाव बेरायफेरनो मोनखो ओरैनो नोंथांङा?
ओरैनोथ' ओइ गोजान गोजान जायगायाव बेरायनो मोनाखैलै
ना ना दा दिनैसिम माने मा मा जायगायाव बेरायफेरनो मोनखो बेखौहाय आंनो एसे खोन्थानो हागोन ना? खाथि खालानि जायगाफोरबाबो ओरैनो बालुगफुंङाव थांफेरबाय नामा ओरैनो?
ए
हेलौ
बेफोरखौबो खिथालायनांग
उम ओं मा जायगायाव बेरायफेरनो मोनखो ओरैनो
मा बुंनांग
उम
बिस्नाथगाद
ओम
ओमफाय मा होनोमोनलाय बालोफुं
बालोफुं बालोफुं नोंथांङा थांनानै माबायदि मोननाय ओरैनो
मोजां मोनहैदों।
ओम नोंथांङा माबायदि जायगाखौ बेरायनो थाखाय साबसिन मोजां जायगा होननानै साननानै लायोबा माबायदि जायगायावो नों बेरायनो मोजां मोनो? हेल'
उम।
नों माबायदि जायगायावहाय बेरायनो मोजां मोनो मोने?
हेल'
खोनादो।
मा मा जायगायाव बेरायनो माबायदि जायगायाव बेरायनो मोजां मोनो
बेलेग सोंदोना
हा?
बेलेग सों।
जेनेबा हमनानै ला जेनेबा नोङो टाउन सहराव बेरायनो बांसिन मोजां मोनो ना ना नोङो मोनसे हाजो जायगायाव बेरायनो मोजां मोनो नों नों माबायदि जायगायाव बेरायनो बांसिन मोजां मोनोमोन?
टाउन सहराव।
टाउन सहरावहाय मानो?
टाउन सहरावहाय नोंथाङा मानो बेरायनो मोजां मोनो माखौ नायनो थाखाय मोजां मोनो जेनेबा?
गारि मथरनि नुयो बिल्डिं नुयो। उम।
आंनि आंनि आंनि बायदिब्ला बेरायनायनि मोनसे मोजां जायगाया जाहैबाय मोनसे माने आंनि बायदिबा आरोना जाय जायगाया पिस माने जाय जायगाया सान्थि जेबो दिस टाब गैया जाय जायगायाव नोङो नायनो थाखाय गोबांहाय जायगाफोर दङ जेरैहाय बिफां लाइफांनि गुबुन गुबुन महरफोर मोजां मोजां जायगाफोर दैमा दैसा हाजो। हो बिबार। दावमा-दावसा बेफोरखौहाय मोनो बेफोर जायगायावहाय बेरायनो थाखाय माने गोबां माने मोनसे गोसोआबो मोनसे ओ थुलुंगाखांनाय जायो आरो मोनसे मा होनदों माबा मोनसे सोलोंनो थाखाय गोबांहाय माबा मोन माबा गोदान आयदा मोनो आरो माने बेखौ गारनानै नोंथांनाव माखासे आरो कुइसन सोंबावनो नागिरदों जे नोंथांमोननियावहाय दाथ' दैज्लां सम बे दैज्लांआवहाय नोंथांमोनहा ओ ओरैनो मा मा खेथि खालामो माने?
माइ खिथि खालामो।
आरो।
आरो मैगं-थाइगं।
मैगं-थाइगं ओरैनो बो बांसिन ओ मा रा बांसिन मा माइखौ आबाद खालामनाय जायो?
माइखौ माइखौ।
खोनादोंना? ओरैनो माइ माइ आबादखौ बांसिन गायो आरो ना।
अ मा माइ गायनाय जायो ओरैनो?
रनजित।
रनजित माइ।
रनजित
ओ आरो बिजों लोगोसे
बेजोंनो माइब्रा गायो
औ
है जोङा रनजित जों मायाब्राल'सो गायो थिं माइब्राल'सो गायो।
उम-उम-उम दा ओमफाय जेनेबा माइखौथ' गायो दा बे नोंथाङा नोंथांमोननि जायगायावहाय माने माबायदि राहायै माइ गायनाय जायो नोंथांमोननि सुबिदाया नोंथांमोना माबायदि सुबिदायै माइखौ गायनाय जायो बांसिन मोसौजों गायो ना टेक्टरजों गायो माने?
मोसौ
मोसौजों गायनाय जायो आरोना।
मोसौजों गायनाय जायो।
अ
अन्थाइ दं नालाय
औ
माखासेखौ टेक्टरजों होयो
अ दैफ्राथ' ओरैनो जेबो उसुबिदा जायाखोमा ना नोसिनथिंजाय?
जायो
दैनि सु
दा गैथ'आ दै गैथ'आ दायो
मानो दैखौ जेनेबा माबायदि राहायै ओ बोखांनाय जायो जेनेबा दंग'निफ्राय गायनाय जायो ना ना बान्दोनिफ्राय गायनाय जायो ना ना माबा मोनसे एसे राहायै गायनाय जायो माबायदि राहायै गायनाय जायो?
बान्दोनिफ्राय बान्दोनिफाय
अ
नोंथांमोना ओरैनो न'खराव मा मा आबाद मावनाय जायो ओरैनो बांसिन?
माइल' आबाद मावो।
बाखि जेबो आबाद मावा?
बाखि जेबो गैया।
अ नोंसिनि ओरैजाय गामि ओनसोलावहाय सोरबाफोर बेबायदि गुबुन गुबुन ओ माबाफोर खेथिफोर खालामनाय नुयो नामा?
खिथिफोर खालामो
मा मा खेथि खालामो ओरैनो?
बानलु खेथि खालामो।
आरो?
धरमुस खेथि खालामो
अ औ
बेनिफ्राय
आरो?
गैला बावबाय। गोसोआव गैया
उम-उम धरमुस थरमुस जानो मोजां मोनोना मोना नोंलाय?
मोनो गोदैबासो मोनो गोदै जाबा।
बेसेना ओरैनो नोंसिनि जायगाथिंजाय माबायदि धरमुसनि बेसेनफ्रा?
थरमुसनि बेसेना एक्स खोमा एक्स'।
केेजि
उम
औ
बानलुआबो एक्स'नो बान
उम ओरैनो नोंस्रा नखरावहाय ओ माबा खेथिनि अनगायै मा मा हाबाफोर मावनो जायो नोंथांमोननि न'खरावहाय?
हाजिरा मावो।
हाजिरा मावो।
हाजिरालसो मावहैयो जेबो मावा।
अ आरो ओरैनो जेनेबा बिदि साइद बिजिनेसफोर मावनाय जेबो जा जेबो बेबायदि गैया आरो माने
गैया।
अ। जोबोद मोजां जोंथिंजाय। ओ बेबायदि ओ। गोबांहाय बेबायदि बिजनेसफोर मावो ओ जेरैहाय। ओ दखानफोर। होनानै जायो ओरैबादि मोन्दों ओ ब सुबुंफोर गैखौ नागिर जे बेबायदि माने जेनेबा ओ साइड बिजनेस मावनानै। जानोहानाय।
दंङ। उम
ओमफ्राय गामिफ्रा ओरैनो माबायदि थानो नोंसिना।
थानो मोजां।
नों गामियाव थानो मोजां मोनो।
उम
उम मोजां। दे दे होमबा।
जाबाय।
होम।